नोंथां
औ नोंथां
हेल नोंथां
औ नोंथां
ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रि नामा
औ नोंथां सावरायजागोन बुंदो
आं नोंथांजों आबाद मावनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंसोरनि जायगानि माबायदि मावो
औ नोंथां हागोन
औ बुंनायसाय नोंथां
औ जोंनि बेयावथ' गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो नोंथां
औ नोंथां
ओम जेरै ओ माइ आबाद ओ बहल जिंखा थारुन जोगोनार हालदै बेफोरबायदिनि गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां जोंनिथिं बेनिनो आङो मोनसे आयदानि मोनसे आबाद मावनायनि सोमोन्दै बुंनो सानदों नोंथां ओ मानो होनबा दाथ' जोंना बोथोरा दैज्लां बोथोर नालाय नोंथां ओ गायनाय फुनायनि बोथोर बेनिखायनो आङो माइ गायनाय आरो फुनायनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायनो सान्दों आरो नोंथां
दे फोरमायनोसै नोंथां
औ ओ जोंना माइ गायनायनि सिगां खोथिया फोग्रोनाय जायो आरो नोंथां खोथिया फोनो थाखाय जोंहा माइज्लिनि बा जुलिनि गोनांथि जायो आरो नोंथां ओ जोङो माइखौ गायनो थाखाय सिगाङावनो माइज्लि बा माइनि जोलैखौ दोनखानाय जायो नोंथां आरो जुदि जोंहा ओम माइनि जोलै दोनखानाय गैयाब्ला जों बेखौ हाथाय बा बाजारनिफ्राय ओ पेकेटनि माइ जोलै बायनानै लाबोनाय जायो आरो नोंथां
बेनि उनाव लाबोनायनि उनाव जोंहा बेखौ बस्थायाव सोनानै खाथुमनानै फुख्रि बा दैफोराव सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ बिनि उनाव ओ सानथामसो जायोब्ला जों बेखौ दैनिफ्राय बोखांनानै हायाव फेनलानानै जोङो बेखौ थास' बिलाइफोरजों खोबनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बियो मोजाङै गाजा बेरो बिनि थाखाय औ बेबायदिनो जोंहा खोथिया फोनो थाखायथ' जायगानि गोनांथि जायो नालाय नोंथां
औ
जोंहा जायगाखौ मोनसे फोथोरफोरखौ हालेएवनानै बा फोसावनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां जोंहा गिबियावनो
जोंना नांगोलजों एवो एसे फोरमायनानै होदो बेफोरो नांगोल बले मोसौनि माबा
गोदोनि समाव जोङो मोसौनि नांगोलजों हालेएवनाय नोयोमोन नोंथां नाथाय आथिखालाव जोङो ट्रेक्टर बा हेन्द ट्रेक्टर बिदिजोंसो हालेएवनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
अ नोंथां
औ
नोंसोरनि मथेब्ला बबेया साबसिन होननानै
दानियानो मोजांसिन नोंथां मानो होनोब्ला जोंहा गोदो मोसौजों हालेएवोब्ला जोंहा बेबायदिनो मोसौआबो खस्थ' मोनोमोन आरो मानसियाबो खस्थ' मोनोमोन आरो लोगोसे जोंहा समाबो गोबाव नांगौ जायोमोन बा जोंहा समनिबो खहा जायोमोन नाथाय आथिखालाव आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजों हालएवोबा दसे समनि गेजेरावनो जोङो बेखौ हालेएवखाङो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ
नोंथाङा बुंलांबाय थानायसै नोंथां
बेबायदिनो जोंहा खोथिया फोनो थाखाय दैनिबो गोनांथि जायो नोंथां जोंहा दैखौ ओ फुख्रि बा दैमा बेफोरबायदिनिफ्राय बोयो अखा हायाब्ला आरो नोंथां बिनिफ्राय जोंहा जोंनियावथ' बिदि बान्दो गैया नोंथां
औ
जोंहा खोथिया फोगोन जायगाखौ मोजाङै ग्लेब ग्लेब फोमोननानै लानाय जायो नोंथां थां बिनि उनाव जोङो ओ खोथियाखौ फोनाय जायो खोथिया फोनायाव औ खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव खोथियाखौ ओ जोङो फ्रि फ्रि सारनानै फोनाय जायो खोथिया फोखांनायनि उनाव जोंहा जाहाथे मोसौ बोरमाफोरा खोथियाखौ जानो हाया बिनि थाखाय ओमफ्राय जोङो औवानि बेरा बा नेटफोरजों जोङो सोंथेनानै गारबोनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ बेबायदिनो जोंहा खोथियाखौ फोनाय जायो बेबायदिनो जोंहा खोथिया फोखांनानै ओ मास मोननैसो थानानै जोंहा खोथियाखौ बा खोथिया जोंना फुजानाय महराव फैयो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ जोंनि बिथिंथ' जोङो आइजोफोरखौनो बांसिन खोथिया फुनाय माइ गायनायखौ नुयो आरो नोंथां
उम दे जोंहा खोथियाखौ हौवाफोरा फैयो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोंहा खोथियाखौ फुनायाव ओ सासेजोंल' हाया नालाय नोंथां ओ गोबां सुबुंफोरनि गोनां जायो आरो ओ जोंहा खोथिया
नोंथां लोगो सावरि बादालि जायो हाजिराफोर लायो नोंथां खोथिया फोनो थाखाय सावरि बादालिफोर जायो ना बै हाजिराफोर लायो मोनथाय
औ जोंनिथिं बेबायदि ओ हाजिरा लानाय बा ओ बेबायदिनो सावरि बा बादालि बा बेबायदिनो बदल फुलायनाय बेफोरखौबो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंथां
खोथियाखौ आखा आखा फुना लानानै जों बेखौ ओ माबाजों औवानि अ औवानि नङा सरि ओ थुरि बायदिजों खानानै लानाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
मा बुंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा
मोनसे जायगायाव दायो अखाफोरनि आंखाल जादों नामा बे खोथिया बा माइ गायनो थाखाय
ओ जोंनाथ' बेबायदिनो ओ अखाया ओ माब्लाबा समाव हादों माब्लाबा समाव हायाखै नोंथां ओ मानो होनोब्ला जोंहा ओ बेबायदिनो उम बरिं दोननानै लानाय बा ओ सलार फोर बेफोरनिफ्राय जोङो दै बहननानै माइखौ गायनाय जादों आरो नोंथां
औ नोंथां
औ बेबायदिनो जोंहा माइ गायनो थाखायबो ओ औ नोंथां बुं
मोनसे जायगायाव दे नोंथाङा बे खोथिया माइ गायनायनि सोमोनदै बुंग्रोदो नोंथां
औ
उम
जोंहा माइखौ गायनो थाखाय हाखौ फोमोननानै लाग्रोनाय जायो नोंथां ओ बेयाव जोंहा खोथिया आखा आखा खानानै लानायखौ जोङो राननानै लानाय जायो जोंहा हाखौ बिदिनो ट्रेक्टर बा हेड ट्रेक्टर बेफोरबायदिजों फोमोननानै लानाय जायो बेबायदिनो जोंहा बेयाव
औ
ओ दैफोरखौबो होनानै लानाय जायो बिनि उनाव जोङो माइ गायनो थाखाय बेबायदिनो गोबां आइजो फोरजों ज' ज' सावरि बादालि बा हाजिराफोर लानानै जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङा ओ माइ मोननानै हानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा
मोजां बुंफिनलाय नोंथां
माइ हानायनि सोमोन्दै माइ हानायनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
ए माइखौ गिबियाव जोङो मोनबाथाय हा हायो नोंथां
औ
औ बेखौ हानानै जोङो बजा माबा खानानै लाग्रोयो नोंथां
औ नोंथां
अबबा बेखौ दाबसे जायगायाव ज' खालामनानै बेखौ जोङो ट्रेक्टर बा मोसौजों मारा होयो नोंथां
औ नोंथां
उनाव बे मारा होनाय बे बेगरखौ माइ बेगरखौ ज' खालामनानै मिल बा माया फोराननानै बेखौ मिल बा माया माबाफ्राव सौवो नोंथां उवालफ्राव
औ औ
नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
बिदिब्ला आङो दायो लेबु आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों नोंथां
औ नोंथां फोरमायदो
सालि आबादखौथ' खोनाबाय जानांगौ
औ नोंथां खोनाबाय औ नोंथां खोनाबाय
लेबुखौ जोङो गायनायाव उजिबा बेखौ फलब खोलोमहोग्रोनाय जायो नोंथां
औ नोंथां
खोलोमहोनाया जाबाय ओमफाय ना बे लेबु बिफां गिदिरखौ जोङो खाख्ललानानै बेहाय जोङो गोबोर लिरनानै बेखौ जोङो खाथ'बो
औ
उनाव बेखौ हाखनानै जोङो दाबसे जायगायाव गायनाय जायो नोंथां
औ नोंथां
औ बे दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो नोंथां
औ नोंथां
औ जाहाथे अखा मोनो आरो बे आबादा मोजां जायैनि बेनि थाखाय जों दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो नोंथां
औ नोंथां
आरो बेखौ गायखांनायनि उनाव जोङो हासार बायदिसिना मुलिफोर होननानै जोथोन लानांगौ जायो नोंथां
औ नोंथां
नोंथांनि जायगायाव माबायदि लिबु आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायदो नोंथां
औ नोंथां जोंनिथिंबो बेबायदिनो उजि बा बे नारेंनि जि हारसिंनो ओ जोलै ओंखारनाय बेफोरखौनो गायनाय जायो नोंथां
अ नोंथां
औ गायगोन जायगाखौ जोङो गुवारबा एसे साफा खालामखानानै जोङो बेखौ एसे जानगार जानगार गायनाय जायो आरो नोंथां
नोंथांनि जायगायाव मैगं थाइगंनि आबाद मावोना मावा नोंथां
जोंनिथिंथ' मैगं थाइगंनिबो आबाद मावो नोंथां मैगं थाइगंनिबो मावो नोंथां
गुबैयै मा मा एसे फोरमायलांदो नोंथां गुबैयै मा मा आबाद मावो एसे मखलांदो नोंथां
औ बेखौथ' आङो नोंथांनो सिगाङावनो फोरमायखादोंमोन नोंथां जेरै बहल जिंखा लाव जोगोनार बेफोरबायदि नोंथां बे दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथनोसै नामा
दे बिदि
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
गोजोननाय थाबाय थांसिम औ नोंथां